गोजोन फुंबिलि उम। बहाथ' दं दालाय।
नै माबायावनो कम्पिउटार ट्रेनिं सेन्टाराव।
कम्पिउटार ट्रेनिं सेन्टाराव न दिनै फार्स्ट बेच। जागायजेनबाय न दाथ'।
जोब्बाय फार्स्ट बेट जोब्बाय फार्स्ट ग्रुपा जोब्बाय।
अ। अ फार्स्ट ग्रुपा जोबबाय न' बयबो फैजोबदोंमोन। खोमा क्लासाव दिनै।
सासे सासेल'सो गैया। ओ दिनै दिनै गैया दां। दिनैल गैया।
दिनैल' गैया न' जोंबो नै अफिसाव सफैबाय। गासिबो दङ। दा नोंखौनो गोसोखांनानै। फन खालामदो दा जिरायदों नै नोंखौनो गोसोखांनानै फन खालामदों कम्पिउार। टार कमपिउ। टार लानो फैग्रा फरायसाफोरनि सोमोन्दै मिथिनो लुगैना फन खालामदों। दा सेकेणड ग्रुपआव मा होनदों।
जुस होबाय होन द आरो दिनै।
जुसोबाय नों बायना होखो ना माबायानो बायना होदों।
बायना होबाय आं बायना होबाय।
ए नोंसोर बाय न' होदों न'।
ओ ओ ओ।
दे दे थिगानो जाबाय मा जुस होखो। फिल्डआवथ' दङ एसे दसे थानानै थांगोन बे। नोंसोरखौ कल खालामनानै बे माबाजों। गारिया जों कल खालामनानै ओंखारलांनोसै। गारियानि खामानिखौबो एसे फोजोबगोन होननानै। ओमफ्राय नोंथाङा बे कम्पिटार क्लाससे होगासिनो बे कम्पिटार क्लासाव मा मा कर्स होदों नोंथाङा मि थियो नामा?
पस्ट माने बेसिक आरो कम्पिटारनि बेसिकखो फोरोंग्रोदों माबा बे आखाइनि मानो आखाइखो जेनेबा माबा खालामनो थाखै मानो स्मुथ खालामनो थाखै माउस फिदिंनो माने प्रेक्टिस खामहोदों आरो। माउस प्रेक्टिस माने ड्रयिं खामहोदों प्रेन्ट खामहोदों ओमफ्राय बिदिनो माइक्रसफ्ट फोरोंगोन। बिदि माइक्रसफ्ट अफिसफोर द्रयिं फोरोंबाय थादों पेन्टिं आरो बिदिनो
ओ ओ ओ ओ ओ।
बेसिग आरो।
न' दिनैसेम
उम औ सप्तासेसो जाबाय।
ओं ओं दे दे जोबोद मोजां उम बिदिनो दानि जुगावथ' आरो कम्पिटार रोङाबा जेबोआनो मुलाम्फा जाखायानोसै गासै खामानियावनो गासै बिथिङावनो जा कम्पिटारनि गोनांथि।
औ
थिं ओ सरकारनि साख्रिफोर होसोनो थाखायबाबो कम्पि टारनि जब प्राइभेट साख्रिबाबो कम्पिउशटारनि ओ रोंगौथि नांगौ। जेरावबो कम्पिटारनि रोंगो थिखौनो बुजायसैलै दाना बेखायनो गथ'फोरखो मोजाङै फोरोंखाबासो कम्पिटारनि सोमोन्दै दायो बिदिब्ला ओ आखाइखो जेनेबोला माबा खालामग्रोदों आरो न' माउसफोर गिदिंनाय मानाय बे द्रयिं पेन फोरखो होगासिनो आरो न'? बिनि उनाव आरो एम एस वार्ड होबालथ' बहुत मोजां बेसिक बेखौ बेसिक लोंना थांनो देनां एदभान्स लेभेलाव सोलोंनो थाखाय बिसोरहा गोबांन इजि जासिगोन जोबोद जि जागोन सहस जागोन बिसोरो सोलोंनो थाखाय।
उम उम उम।
उम उम दे थिगानो मोजाङानो ओमफ्राय नोंथाङा फुङाव ब्रेकफास्ट फोर खालामखाबायना मा?
ब्रेकफास्टथ' खालामबाय होननानै ओंखाम जाफैबाय दा नै फुङाव ओंखाम जाना फैबाय।
आदसा सा सा सा सा दे दे दे दे दे मा ओंख्रि जाना फैयामोन?
थास'आथिंसोमोन ना गोरान
बाब बाब बाब बाब बाब बर'नि ओंख्रियान' थास' आयथें। दायो थास'आइथें थास' बिबारनि जोबोद
बोथोर। उम उम उम। औ
किन्थु आं इसे जानो बानाय मोनो बे ओंख्रिखौ। मानो बुंब्ला औ आंहा एसे देहानि एलार्जिनि फ्रब्लेम दङ।
ओ औ ओ ओ।
ओं समयसा दङ बेनि थाख खैनो आं गावसो आरो पार्सनेलि ओरैनोथ' जोबोद मोजां ओ बे फोरनि बोथोराव मोननाय निउट्रियेन्सफोरखो जों देहायाव सोना लानाया जोबोद मोजां सब समयबो मोनबाय थाया नालाय बेफोर निउट्रियेन्सफोरखो ओ दा सिजोन थांबानो गैला आंबो जाना फैदों फान्थाव फान्थावदों आलुदों फाजा बानायनानै जाना फैदों।
आतसा
मरनिंआव लाइट हो दा सानजौफुनिखौथ' जों जानाय जाला ओरैनो बे खाथियावनो एंख्रं बुट
आतसा आतसा
ओमफ्राय नोंलाय अफिसथिं फैगोन ना फैया।
दा जोबनानै थांसै बार'थायाव
दे नोंथाङा गिनो नांला बे जि बोव हाबनाय ओ जायागाखौहाय आं आब'मोननो खोन्थाखाबाय आबौमोना दिनैहै रुमखौ साफा खालामनो फैदों थ' बेयाव आं थाबाय बेयाव बोखारनानै बिसोर मा खालामनोसै ना बोखारासै थेवबो नोंथाङा गिनो गोनांथि गैला जेनेबा साफा खालामजोबनाय जासिगोन नालाय आलमारि सिंफोराव हाबसनबायना थादोंबाबो।
दायो गरम बोथोरना ओ बे जिबौलु जिबौला एम्फौलु एम्फौलाफोरा गुरुंफोराव खना खनलिफोराव हाब सुनानै थायो थामाने बे बाहेरायाव थानो हायाना बि बिसोरबो गरम मोनो जेराव मानसिया थानो थाखाय गाहाम मोनो। बे जायगाखौ बिसोरबो थानो थाखाय लुबैयो आरो जिबौल जिबौलाफोराबो ओमफ्राय जुइसखौलाय सेकेणड ग्रुपआवबो होगोन नोंथाङा दायो।
सेकेण्ड ग्रुपआव होगोन दा थार्द ग्रुपआव होगोन।
ग्रुबावबो जोंनाव खैजोन खैजोन थ्रिसजोन होमबा तिनस' थाखा थांगोन आरो न' ओमफ्राय जानाय जेबो बुस्थु होदेरासै
जानाय गैया बाजेट गैया जानायनि
दे दे थिगानो सम सम होगारबासो गोसोफोरखौ बिसोरनिखौ उत्सा खालामना होनाय जायोना।
औ औ औ बिदिनो
ओं गोसो होगारबाय थाबासो बिसोरखो गोसो उत्सा खालामबासो नङाबा गामि भिटोरनि गामि भिटोराव थाबोनाय सुबुंफोरना बिसोरो एसेयावनो गोसोआ बिसोरना बाबाथाय बाबाय बानानै फैया होननानै साननानै थायो बिसोरो। बेखायनो जोंङो बिसोरखौबो बहुद उत्साब होनांगौ। अम
एटेडेन्स थानायानाय जादों जानायालाय
अम ओमफ्राय एस एस बि डिपार्टमेन्टनिफ्रायबोथ' थाफैदां ने दिउटिफोर अम अम दे जोबोद मोजां जोबोद मोजाङानो जादों बिदि खना खनला जायफोरा संसार खुंगासिनो बिथांमोनाथ' जोंनि अफिससिम फैनानै क्लासबो लानो थाखाय फैनो हाया नालाय गारि गुरानि खौरां थायो थाखा फैसानि खुरां थायो। बिनि थाखाय बे जागायावनो कम्पिउटार कर्स होनाया जोबोद मोजां जादों। बिथांमोना साइकेलफोरजोंबाबो आइथिंफोरजोंबाबो फैनानैबाबो सोलोंना लानो हागोन।
उम उम।
ओं, बे जोबोद मोजां जादों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बे कम्पिउटार कर्सखौ होनो मोन्नानै जोंनि साइडनिफ्राय। उम जे जों बिदिनो भिथोर थानाय गामि भि थोर फोराव थानायफोरनोबो जोङो माबा होनो हादों सुबिदाखौ होनो हादों बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों आं गावनो हो-होनो मोननानै।
मोजाङानो। मोजां जादों।
उम। नोंथाङाबो एसे फोरोंफा नङाबा गासैबो दं निलुस दानिसो सफैदों नै। उम।
थिखआनो।
बोथोराथ' दिनै सान्दाव दों दैै एसे गरमानो जादों अ' थिंसो मादिथाइ बोथोरफोरा?
गरम सान्दुं गोसा।
सान्दुं गोसा ने? उम उम उम उम उम।
बे
जोंनिथिंबो सान्दुंआनो दं दंनायालाय इसि-इससिबांबो सान्दुं क्लियार सान्दुं नङा। माबा जोमै खोबनाय मालाय दाथ' नै एसे खोबबोबायसो। बोरैबाबा जोमै खोबबाबो मोजां अखा फैबाबो बोरैबा अखा फैयाबाबो गाज्रि गरमद्राय जायो सान्दुं गोसा दुंबाबो। दैलां बोथोरानो जोबोद खस्थ' होयोलै मानसिखौ।
उम उम उम उम।
उम उम बेखायनो आंथ' सानो मेसें बोथोरानो मानसिनि थाखाय थांना थानायनि थाखाय मोजांसिन। दान औ मेसें नोंथाङा मा सानो मा बोथोरखौ मोजां मोनो? नोंथाङा मा बोथोरखौ मोजां मोनो?
आंथ' मेसेंद्रायबो नङा दैलांद्रायबो नङा गेजेरनि।
गेजेरनि बे ओ बै बैसागोसो समफोरखौ मोजां मोनो आरो न'? मार्च नभेम्बर आं बेथिं मेसेंखौनो मोजां मोनो मानो बुंब्लाला मेसेंबोथो राव गानफब जोमफब थानो हायो।
ओ।
फब जोमफब बिराद मोजां मोनो थानो थानो थारमाने दायोथ' नै ड्रेसफोरबो मोजां गानजाया आलां जालां गानजायो सुट बुतबो फैजाया अफिसफोरावबो सुट बुत फैयाबा आरो बिदिनो गावखौनो सुखुवा ओम ओंखायनो आं मेसें बोथोरखौनो जोबोद मोजां मोनोलै। मेसें बोथोराव बिखिं आरो खौसेथिबो लाबोयो मानसिफोरखौ थारमाने अर सायहोयो न'खराव। खुसुनोथ' हाया नालाय गोजाङो नालाय बिनि थाखाय मेसें बोथोरनि मोनसे मोजां खाबुआ जाबाय न'खरखौ खौसेथि लाबोयो। थारमाने मेसें बोथोराव बिथिं फोरबो फोर जानायफोराबोथ' गोबां दंखायो बिथिं खृस्मास जाय नै जोंनि खृष्टान धोरोमफोरनि थाखाय आरो बिथिं नै गुबुन धोरोमारिफोरहाबो बिदिनो फेस्टिभेल बायदिसिना थायो। बिनि थाखाय खौसेथि लाबोयो मेसें बोथोरा आरो लोगोसे खौसेथिथ' खौसेथि लाबोयो बिनिफ्राय न'खराव मा खालामो अर सायो नालाय गोजांनायखाय बिनि थाखाय बयबो सेख्लायाव ओंखारनानै बा अर सायनाय जायगायाव जमा ओंखारनानै सावरायनाय जायो आरो बिनि थाखाय आं मेसें बोथोरखौ मोजां मोनो दायोथ' जाबायदि नुयो जोंनि न'खरफोराव ओंखाम जायो मोनाबिलिनि सानावथ' सान जों गावबा गाव खामानियाव थासिगोन नालाय ओमफ्राय मोनाबिलिनि ओंखाम जाखांनाय लोगो लोगो गावबाागाव रुमाव हाब सिगोन मानो होनबा पेन लाना थानांगौ जे
औ औ औ
औ फेन लानांगौ फेन लानांगौ बार' जानांगौ बिनि थाखायनो हाबसुनानै थायो ओमफ्राय आरो सेख्लाफोरावबो जिरायगोन सानो सेख्लाफोरावबो आरो नै थाम्फै अरो आरो लोगोसे अखा फैयो सेख्लाफोरा गिसि जानानै थायो बेखायनो सेख्लाफोरावबो जिरायनाय जाया। ओंखायनो दायरेक जै माबाबाय ओंखाम जाखांबाय मोनाबिलिनि रुम सिङाव हाब्बाय। बेखायनो आं सानो आरो दैज्लां बोथोरा न'खरखौबो खौसेथिखौ सिफायो आरो खौसेथि खोलाबोआ आरो बेखौ आं सानो आरो मेसें बो बोथोराबा जोबोद मोजां अर सायनानै थानो हायो समाव जों मा होनो उम आरो खाना फिना जानबाबो गोसोबायदि खाना फिना जानो हायो। बेदरफोर जानो हायो बेदर संना जानो हायो। उम
मेसेङानो मोजां आरो न।
आं आंनि फास खौसेयैसो आरो आंनि गोसो मेलेमदों आं सानो आरो गुबुना मा सानो आं मिथिया खिन्थु आंनि साननाय बायदिब्लाला जोबोद मोजां आरो दे नोंथां बन्दु बिदिब्ला आं दोनथ'नाय जासिगोन दे आंबो स फैबाय नालाय बे आरो जोंहाबो